औ नोंथां औ खानादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दायो माबाफोर खामानि मावदोंमोन नामा?
दायोथ' आं जेबो मावथ'वाखै ओरैनो दंथ'यो।
औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो दसे मोनसे आयदानि‌ सायाव सायाव रायज्लायनो हागौमोन नामा नोंथां?
औ हागोनो नोंथां।
ओ जोंना आयदाया जाहैबाय बर'फोरनि औवाजों आरो दंफांजों बानायनाय ओ आइजें आयलाफोरनि सायाव ओ आ जोंहा बर'फोरनि औवाजों बानायनाय आइजें आयला होन्नानै बुङोब्ला जोङो ओ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो औवाजों जोबोद माने खाथि सोमोन्दो दं। ओ औवाजों खाथि सोमोन्दो थानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
ओं बेबादिनो जोंहा औवाखौहाय जोङो बेनिखायनो बर'फोरा जानांगौ गोबां माने ओ रोखोमनि औवा गायनानै लायो माने नांगौ बादियै हमनानै ला जोङो सिफुं बानायनो थाखायनो औवा थेरेखौ नांगौ जायो मानो होनोब्ला गुबुन औवाजोंहाय माने बे सिफुङा जाया बे औवा थेरे थोरिजोंसो माने ओ बे सिफुंखौ बानायनो हानाय जायो। बेबायदिनो जोंहा थरखा बानायोब्लाबो। ओ थरखाखौथ' जोङो औवा बुरखाफोरजों बानायनाय नुनो मोननाय जाया ओ। बेखौबो जोंहा माने माबायदि औवाजों बानायब्ला थरखाया जायो। बेखौ नायनानैहाय थरखाखौ बानायना लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो जोंहा औवाजों बानायनाय गोबां आगजुफोर ओ हायो ओ बर'फोरा संसार जाबोनायाव नांनाय ओ आइजें आइला फोरखौ गावसोरनो गोबां रोखोमनि बानायना लाबोदो बेफोरो बेफोरबायदिनो जोंहा औवानि होननानै बुङोब्ला न'नि खामानि फोरावनो गोबांखौनो नुनो मोनो ओ। जेरै जोंहा आबाद मावनाय समावहाय औवानि आगजु महरै ओ नुनो मोनो हुखेन। हुखेनखौहाय जोंहा माइ मारा नानाय समाव जोबोरैनो गोनां। मानो होनब्ला बुङोब्ला बर'फोराहाय ओ माइ आबादखौ मावनायनि उनावहाय ओ माइखौ जेब्ला मोनो अब्ला हाना लाबोनानै ओ न'आवहाय बिदिनो गोदो ओ माबाजों मोसौजोंहाय ओ मारा होनानै माना होनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन बे समाव जोंहा माइ मोथिखौ एरलानानै होनाय समावहाय उखैना खेना जोबोरैनो गोनां बेबायदिनो जोंहा मा होनो औवाजों बानाय नाय मोननो हावो आबादजों सोमोन्द गोनां माने आबाद मावनायावनो गोनां जानाय आइजें महरै ओ बावखा मावखाखौबो जोंहा औवाजोंनो बानायनानै लानाय जायो औवाजों ओ बानायो बेखौ ओ बेखौ जों बेखौ बाहायो जोंहा माइ दांग्रि रोगानायावहाय। बबेथिंबा बबेथिंबा माइ दांग्रिखौहाय माइ बजा होननानैबो होननाय जायो। खिन्थु जोंनिथिंजाय माइ दांग्रि होननानैनो बुंङो आरो बे समाव माने जोंहा माइ दांग्रिखौ जेब्ला दुब्लिनिफ्राय ओ दुब्लिनिफ्राय न'आवहाय लाबोनो गोनां जायो। अब्ला माने ओ बावखाजोंसो माने लाबोनाय जायो दानि बायदि माने ट्रेक्टरजोंहाय लाबोनायनि मोनसे माबाया गैयामोन आरो गोदोनि सम समाव जोंहा बे माबाजोंनो बावखाजोंनो लाबोमोन आरो बेफोरबायदिनो जोंहा नुनो मोनो हासिनि हासिनिखौबो जोंहा औवाजोंनो बानायो। आरो बेफोरबायदिनो जों नुनो मोनबावो औवाजोंनो बानायनाय हमनानै ला गोदोनि समावहाय मैखौहाय दंफांजों बानायमोन नामाथाय? ओ आथिखालाव अ मैखौ माबाजों बानायो औबवाजोंनो बानायो हालु समावहाय जोंङो औ मैजोंनो मा माबा मैखौहाय औवाजोंनो बानायो बेफोरबायदिनो जोंहा नुनो मोनबावो ना गुरनायाव जि आइजें आयला बाहायो ना हमनायाव बेफोरखौबो जों मा बर'फोरा गावसोरनो हेबनानै औवाजों बानायनानै लायो ओ औवाजों बानायनाय जोंहा बेवहाय ओ नुनो मोनो खबायाइ खबायाइखौहाय बर'फोरा औवाजोंनो खाथि जिरनानैहाय हेबनानैहाय बेखौ बानायनानै लायो आरो जोंहा नुनो मोनो। जेखाइ जेखाइखौबो जोंहा औवाजोंनो हेबनानै लानायखौ नुनो मोनो। ओ औवाजोंनो हेबनानै बेयावहाय माने ओ बिदिनो हाथाइनिफ्राय मोननाय ओ प्लास्टिकनि दिरुंजों आरो माने खाबावो आरो ना बेजों लोगोसे बिदिनो जोंहा नुनो मोनो सेन सेनखौबो औवाजोंनो बानायो। आरो बेफोरबायदिनो नुनो मोनो फल' फल'खौबो औवाजों बानायो आरो बेफोरबायदिनो मोनबा औवा खाखि खाखिखौहाय आथिखालाव बांद्राय नुनो मोनलिया। खिन्थु गोदोनि समावहाय जोंहा ना हमग्रा आइजें महरै ओ माइ रुवाफोर दै एसे एसे बोहैलांनाय थायोना आलिजोंहाय
औ
बेफोराव सानो थाखाय खाखि बानायनाय जायोमोन।
औ।
बेफोरखौहाय गोरलैयैनो माने दसे समावनो दसे माने बांद्राय सम लाया बे खा आाखिखौ बानायनायाव आरो बेखौ बेजों ना हमनायनि राहायाबो जोबोद गोरलै बेनिखायनो जानांगौ बेफोरखौहाय बर'फोरा जोबोद माने गोथौयै साननानैहाय बानायलांदों जानांगौ। ओ बेफोरबायदिनो नोंथाङा बर'फोरा औवाजों बानायनाय आरो दंफांजोंबो बानायदों माखासे आइजेंफोर नोंथाङा एसे खोन्थालांनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां। बर'फ्रा जाहैबाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगानि सायाव सोनारनानै जे खुंग्रा मोनसे हारि माने औ जिउ खुंनायाव गोनां जानाय बायदिसिना मुवा बेसाद फोरखौ बर'फोरा औवा नङाब्ला दंफांजोंनो जोङो सोरजिनानै लायोमोन बे बायथ' नोंथाङा जोंनि औवाजों बानायनाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ मुंख'लाङो जेरैबायदि ओ जेखाइ खबबाय सेन बावखा मै बायदि बायदि बेबायदिनो बेफोर मुवा बेसादफोरनि ओ जों लोगोसे जों दंफां लाइफांनिफ्रायबो जोङो माखासे मुवा बेसादफोर जोङो ओ बानायनानै लायो। जेरैबायदि जोङो दंफांजोंहाय बानायो होननानै बुङोब्ला थामफ्लाय जों न'खराव गोदो गोदायहाय जोंहा दानि बायदि जिरायग्रा सियार गैयामोन बेनिखायनो जोङो जिरायनो थाखाय ओंखाम जानो थाखायब्ला आलासि दुमसि फैयोब्ला जोङो खामफ्लाय जोबोद गोनांमोन बेनिखायनो जोङो बर'फ्रा बे दंफांनिफ्राय जोङो